हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों, औ खोनादों।
नोंथाङा औ नोंथाङा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै होनबा सवराय जागोन ना?
औ औ सावरायजागोन नोंथां औ।
औ त' औ त' होनब्ला जोङो आबाद बर'नि आबाद मावनाय नि सायावनो रायलायनोसै ना जागोन ना नोंथां?
औ औ औ जागोन दे जागोन औ सावरायजायो औ।
त' होमब्ला आङो नोंथांनियावहाय सोंग्रोनोसै जे नोंसोरनिथिंहाय माबायदिहै आबादखौ मावनाय जायो एबा मावोबोला मा मा मा आबाद मावो मा रोखोमै मावो? नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
औ औ औ थारैनो ओ सैथो खोथाखौनो सोंदों मोजां आयदानि सायावनो सायावनो सावरायनो होननानै सानदों जेला दाथ' जोंहा आबाद आबाद होनोब्लाथ' जोंहा आबादखौ जोङो जोंनि बर' एबा बर' रायजोआवहाय बर' गामियावहाय गोबां रोखोमनि आबाद मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ औ थिग बेबाद बिदिनो जोंहा औ ओ जोंनि संसार जानाय एबा रायजो जानायनि बेलायाव जोंहा बायदि रोखोमनि आदार जानानै थांनानै थानो गोनां जायो दा दा बे रोखोमैनो जोंहा जायनि जाहोनाव जोंहा जोंनि ओनसोलावथ' गोबां रोखोमनि ओ आदा जानायनि गेजेरजों बांसिनानो जोंहा ओंखाम जानाय थाङो नालाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां।
दा बे रोखोमैनो औ दा बे रोखोमैनो जोंहा ओंखाम जानाय लेखायनो जोंहा जोंनि ओनसोल एबा गामिफोरावहाय बांसिन रोखोमनि माइ आबाद मावनायखौनो जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ बोथोर लानानै बोथोर ओ आबाद मावनायखो जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा दैज्लां बोथोराव ओ माइ आबाद मावो बेनि अनगायैबो जोंहा माइ आबादनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि ओ मैगं ओ थाइगंनि आबाद मावो जोङो नङा होमबा जा जों हा बारि बोरि औ औ बोरि हा बाहागो जाय हायाव जोंहा दै जाया दै जमा जानानै थाया बैयावहाय बै हायावहाय जोंहा बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं मावनायबो जों नुनो मोनो
औ
दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ दैज्लां बोथोरनि जानोखि जोंहा जोंनि बर' रायजो रायजो एबा बर' गामियावहाय माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय नुनो मोनो नालाय दा जोंनि बर'फोरनि ओ जा माइ माइ गायनाय बै माइ गायनायनि आदब खान्थिखौनो आं एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो सुंद'यै
जायो नोंथां
औ दा औ औ दा जोंहा ओ जोंनि बर' ओ जोंनि गामि एबा ओनसोलनि बर'फोरा बर' सुबुंफोरा आबाद मावनानै जाग्रा हारि नङा होमबा दा बे रोखोमैनो ओ ओ औ दा बे रोखोमैनो बर'फोरनि ओ जानाखि आबादारि हारिमुवा ओ रांखान्थियारि बिथिंजों मोनसे एंगारलायनो हायि सोमोन्दो दङ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ औ दा बे रोखोमैनो जोंहा आबादखौनो जोंनि ओ गामि गफानि एबा ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा गावबा गावनि ओ जिउखौ ओ सालायलांनायनि गुबै राहा होननानैबो खायसे खायसे साननानै लानाय जायो नङा होमबा खायसेया खायसेया नङा होमबा नोंथां औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ जोंनि बर'ओ सुबुं फोरनि खायसे आबाद मावनायनिबो नेमखान्थि जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलावहाय माइ आबादखौ माबाददिहाय मावो बेनिबो नेमखान्थि दङ नङा होमबा आदब खायदा नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ औ औ
खोनादों खोनादों
जेरैहा औ औ जेरैहाय जोंङो हालेवजेननाय होननानै बुङो नङा होमबा जायनिखि गिबि हालेवनायखौ जोंङो हालेवनाय बुङो बेनि उनावहाय ओ खोथिया फोेजेननाय होननानै बुङो बेनि उनावहाय दङ माइ गायजेननो लानाय ओ माइ गायखांनानै जा जोंहा ओ
माइ गायनाय आबाद फोथार मावनाया जाजोबगोन बेखौ जोंहा हाल जांख्रा एबा नांगोल जांख्रा होननानै बुङा होमबा नोंथां
औ
औ औ औ थिग बेबादिनो जोंहा नांगोल जांख्रानि उनावहाय ओ जोंहा माया मोनगोन माइ मोननायनि उनाव जोंहा थायो माइ नानाय ओ माइ हानाय बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा आदब खान्थि थायो नङा होमबा माइ आ आबाद मावनायावबो औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ नानायनि उनावहाय जोंहा नानानै जानोखि ओंखाम जानो जागोन एबा जानोखि माइ सोमजिनानै जोंहा माइखौ सौनानै लायनानै जोंहा जेब्लानखि गिबि जाजेननो लागोन बै गिबि जाजेनना लानायखौ ओंखाम गोरलै जानाय होननानै बुङो नङा होमबा आघोन दाननि ओंखाम गोरलै जानाय जायखौ बुङो जोंङो
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
औ औ औ औ थिग बेबादिनो जों बायदि रोखोमै आबाद मावनाय जायो दा नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा आबाद मावनायनि आदब खान्थिफोरखौहाय मा मा आबाद मावनाय जायो
द
औ
होनोब्लाथ' जों बांसिन गोरान गोरानफोराव आबाद मावनाय गिसियाव आबाद मावनाय जेरै नोंथाङा बुंलांदों मोनसे गिसियाव जों बे माइखौनो माइखौ आबाद मा
औ औ औ नंगौ
बा बेसर बिदिनो फानलु आरो कबि हारि लाइ लाफा इदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो बेफोरखौ माने जायगायाव माने आबाद खालामनो जे आरोना थ' होमब्ला जोंनिथिं आबाद होनोब्लाथ' औ गोबां रोखोमनि आबाद दङ आंबो नोंथांनो नोंथाङा बुंलांदोंमोन जे नोंथांमोननिथिं माइ आबादखौ माबोरै खालामनाय जायो थ' आं नोंथांनो फोरमायनो जोंनिथिंहाय बेखौ मारै खालामनाय जायो थ' नोंथाङा जेरै बुंलांदोंमोन बेबायदिनो जोंनिथिंबो एसे सेम टाइपैनो आबादखौ बे माइ आबादखौ खालामनाय जायो आरोना थ' औ थ' फासावनो माइ आबादखौ खालामनो थाखाय जों जोंनो मोनसे फोथार नांगौ। थ' बे फोथारखौ जोङो खोनथाम खोनथाम ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो आरोना थ' आगोलावथ' जोङो नुनो मोनोमोन जे मोसौदों हाल हालेवनाय नुयोमोनथ' आगोलनि जुगाव बेफोरबाय बेफोरखौ नुयोमोन त दानि जुगाव बेफोरो गै गैला आरोना दायो सब मेचिनानो जाजोबबाय औ त होनब्ला अ बे मा बे माइ फो माइ गायनो थाखाय फासाव फोथोनांगौ बेखौ फासाव एवग्रोनो एवनानै मोजाङै गुन्दै खालामो स' गुन्दै खालामनायनि उनावहाय मोनसे दब' एबा मोनसे दब्लाय बेखौहाय जोंङो मोजाङै माने बिदिनो ट्रेक्टरफोरजों एबा एवनानै मोजांहै माने फोमोनसिगोन आरो ना जिहेथु गुरलै गुरै आरो मोजां खालामसिगोन आरोना बेखौ बे दबल मोनसेखौ आरो बेयो बेयावहाय जोङो माने माइलि जों थांनाय बोसोरनि दोनखानाय माइ दान एबा बायना लाबोनाय बायो खायफा खायफा बायो एबा खायफाय दोनखायो बेखौ जोङो सोमो आरोना बेखौ
औ।
जोङो सतदिन सातदिन बेफोरबायदि सोमनानै बेखौ माने बोखाङो आरो ना जाहाथे बियो गाजा गाजा बेरो बेसिम जोङो सोमो आरोना। बेखौ जोङो बुंङो माइलि माइलि होननानै बुंङो औ।
औ नंगौ।
औ त' बे माइलिखौहाय जोङो बेनिफ्राय बोखांनानैहाय बेयो दबल मोनसेयाव जोङो जिहेथु बेखौ गुन्दै खालामदोंमोन मा होनो बेखौ मोजाङै फोमोनदोंमोन बेयाव माने फोसिगोन आरोना अ फोनायनि उनाव मोजाङै फोसिगोन औ फोनानैहाय ओमफ्रायो बेखौ जोङो मास मोनसे त्रिस दिन एबा बिनि खायफा खायफा बिनि बाराबो खालामो खायफा बिनि माने त्रिस दिनबो खालामद्राया आरोना थ' बेसां खालामसिगोन खालामनानै औ हासार हारि गोबां होसिगोन आरो बे
औ।
बेखौहाय मोजाङै खालामनानै आरोना थ' बिनिफ्राय गोजौ जाहोनायनि उनाव बेखौ औ। बेखौ फुसिगोन फुनानैहाय ओमफ्राय बेगुद बे जासिगोन गोथिया गोथिया जासिगोन आरो फुखांबा औ त' ओमफ्राय बेखौहाय औ फुनानैहाय जोङो सानथाम एबा सानैैनो दोनसिगोन आरोना ओमफ्राय दोननायनि उनाव जों बे फो थार ए दुब्लि बेगावहाय जोङो गायसिगोन आरोना। गान ओमफ्राय ओमफ्रायो बि औ मोजां गाय औ जिहेथु बे फिथाइ बे फिथ सिम बेखौ आल लायो आरो बे
औ
बे फिथाइ थायखांनायनि उनाव बियो मोनबाला जिहेथु बियो गोजा मोनजोबनोब्ला जोङो बेखौ
औ औ औ।
हायो दा दा खायसेया मिसथिनदों उम हानायखौ नुनो मोनो रा सान्दों औ।
औ।
दा जिहेथु मिचननि जुग सोलिगासिनो थ' बिदिनो मि सिनदोंबो हानायखौ जों नुनो मोनो औ थ' बिदिनो मेचिन औ बिदिनो हानानैहाय जोङो बेखौहाय माने ट्रेक्टरजों नागोन एबा जोङो माने
औ
बेखौ मेचिनजों नागोन आरो बेखौ नानायनि उनावहाय जोङो बेखौ माइ माइ जिहेथु बिनि फिथाइ बेखौ आलादा खालामसिगोन बेफारसि थिं माइ गसिगोन आरो फारसेथिंहाय जोंना माबा जिगाब गसिगोन आरोना थ' बिफां बे बेखौ बुङो औ बे खौ बुङो जोङो अ जिगाब बे जिगाबखौ औ द' बे जिगाबखौ खायफा खायफा फानो एबा खायफा खायफा औ न'आव लाबोनानै जिहेथ बेफोरखौ मोसौनो होयो बांसिनानो बिदिनो आरो औ आरो बेथिंथ' मोनसेथिं फिथाइ गसिगोन थ' फिथाइखौ जोङो लाबोसिगोन आरोना लाबोनानैहाय
औ
औ खायफा खायफाया बेखौ फैगोन बोसोर एब बा जोङो थांनानै थानो थाखाय जाबाय थानो थाखाय बेखौ माने मोनसे बाख्रियाव जमा दोनथुब दोनथुबसिगोन आरो ना औ थ' औ बेखौ जमा दोनथुमनाय दोनथुमो आरो बेखौ नि नांगौ एबा नांगौखौ सुफुंनो थाखाय बेखौ फाननाय फैसाालासिगोन आरो थ ओमबा खायफाया बिदिनो जानो थाखाय दिनसोन खायफाया फालांगि खालामसिगोन ओमफ्र बिनिफ्राय जोङो बेखौहाय औ बेखौ माइ मिलाव लाङ नानै सौसिगोन आरो सौनानैहाय फारसेथिं जोंना बेखौबो सौबोला फारसेथिं जोंना माइरं गयो जिहेथु जों बेखौ जायो जोंनि आदार बेयो माइरङा औ थ ओमफ्राय फारसेथिं फारसेथिंहाय गयो जे बेखौ होनो जोङो बेनि मैला आरो ना दाखोर जे थ जोङो होनो गुन्दै औ